औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालायगासिनो दं दालाय?
नोंथां नि जिरायनानै
अ जामुंफोर जाखांबायमोन सानसुनि?
जाखांबाय उम नोंथां
होमबा आरो नोंथांनि
औ नोंथां औ नोंथां खोनादों दे बुंलाय
औ औ नोंथांनि खौरांफोरा बोरै होनदों नोंथां
अ आंना खौराङा मोजाङानो नोंथां हेल' नोंथां हेलौ खो मोजाङानो नोंथां आंना खौराङा।
अ औ
नोंथां नोंथांनियालाय
अ नोंथां मोजाङानो।
औ
औ दा होमबा नोंथां दसे सम फ्रि बोला जों मोनसे मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायनि
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां
औ औ दा बिदिब्ला नोंथां आं नोंखौ कल खालामनायनि ओ मेन गाहाय जाहो- होनानो जाहैबाय जोंहा ओ न'खर बे समाजाव बा बे बुहुमाव जोंहा जेसेबांखिनि ओ गामियारि गामि हादाबाव जों बांसिनै बोरमा, अमा, दाउ मोसौ बायदि बायदि जों फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। औ दा बैफोरबायदि बोरमा दाउ अमा बायदि बायदि फिसिनानै जोंहा माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो, आरो बेखौ अमानि थाखाय फिसियो? आरो गोदोनिफ्रायनो फिबोगासिनो दङ बैफोर फिनायनि माखासे आदब बा मानो फियोा ओमफ्राय फिनायनि माखा माखासे मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा नोंथांनि आइ मा होनो आइडियाजों नोंथांनि रोंगौथिजों आंनो मोननैसो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नोंथां।
औ नोंथां हागोन नोंथां।
बिदिब्ला फोरमाया होनलाय।
जों गोदो गोदाय जोंनि आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो दाउ, अमा, बोरमा मोसौ बेफोर बे खौ जोंनि बर' समाजाव फिबोनायखौ जों नुबोदों। जेराव जों मोसौ फिनानै जोङो मोसौजों दैज्लां समाव जोङो न'नि माइ गायनो थाखाय, न'आव हालेवनायाव जों बे मोसौखौ मोसौ दामब्राखौ जोङो। हालेवनायाव बाहायो
नंगौ नोंथां।
जों बेजोंनो हालेवनानै बेजोंनो माइ गायनायसिम बा बायदिसिना मैगं गायनो थाखाय जोङो हालौनाय खामानियाव बे मोसौखौ बाहायो। लोगोसे मोसौ गायखौ जोङो गाइखेरनि थाखाय बाहायो। बे गाइखेरखौ जोङो न'आवबो लोङो बा गुबुनावबो फालांगि खालामो गुबुनाव फालांगि खालामनानै जों एसेब्लाबो रां आरजिनो हायो। बेजोंनो जों न' न'खर संसार जानायाव बेखौनो जों बाहायनो हायो एसेब्लाबो मदद जायो, न'खर संसार जानायाव।
औ नोंगौ नोंथां।
बिदिनो जों दाउफोरखौबो फियो दा दाउखौ जोङो। दाउखौबो जों फिसिनानै गोदोनिफ्रायनो आबौ आबौमोननि समनिफ्रायनो फिसिबोदों दाउखौ फाननानैबो जोङो गोबांथार गोबांथार दाउ फिसिनानैबो दाउखौ फाननानैबो जों गोबां रां खामायनो हायो बा आरजिनो हायो न'खर संसार जानायाव। बा फिसा फिसौखौ फरायनाय फोरोंनायफ्राव जों बे दाउ फाननाय फैसाजोंबो। एसेब्लााबो मदद मोनो बिब्दिनो बोरमाखौ बोरमाखौबो जों गोदो आबौ आबौमोननि सम समनिफ्रायनो फिसिबोदों बे बोरमाखौबो जोङो।
नोंथां।
गिदिर देरहोनानै फिसिनानै गेदिर देरहोनानै जोङो फाननानै जोङो। रां खामायनो हायो। आरजिनो हायो न'खर संसार जानायाव जों बेखौबो एसेब्लाबो मदद मोनो लोगोसे जों दाउफोरखौ सम सम आलासिफोर फैबा न'खरफ्राव आसि न'खरनि आलासिफोर फैबा जों बुथारनानै संना जाहोनायबो जायो, जोंहा बेयाव गुबुन बेदर बायनाङा जायो फैसाफोर रांफोर बाहायनाङा जायो बेजोंनो जोङो न'आव थाखानाय हिसाबै बुथारनानै जाहोहरनो हायो। बिदिनो दाउ अमा बोरमा फिसिनानै जों गोदो गोदायनि आ बबो मिनि समनिफ्रायनो फिसि ओं आरो दासिमबो जों फिसिबोबाय थादों। आरो फैबाय थानाय स फैबाय थानाय समावबो फिसिलांबाय थागोनखौ आं नुहुरो जोंहा मानो होनो बेजोंनो गोबां न'खर संसार स सालायनाय बा फिसा फिसौफोरखौ फोरोंनायाव गोबांथार गोबां थारमाने मदद मोनो आरो। माब्लाबा समाव जों सुबुं माहारिनाव फैसा थाखा थाया जा थायाब्ला जोङो बे फोर बेमार आजारफोर जाबा जोङो फैसा
हेलौ नोंथां।